हेल' नोंथां हेल'
औ नोंथां खोनादों।
अ नोंथां खोनादों नोंथां रायज्लायनो हागोन ना नोंथां? मागोनि सोमोन्दैनो रायज्लायनोसै ना नोंथां
जागोन नोंथां जागोन औ रायज्लायनो हागोन दे
नोंथाङा फोरमायनो हाग्रोगोन नामा नोंथां
ओ नोंथां मागो फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' बर' हारिनि देरसिन फोरबोनि बेखौ जोङो नैथिबो होनानै हमनानै लानो हायो।
ओं नंगौ नोंथां।
दा बे हिसाबै मागो फोरबोआ जाहैबाय नोङो बर'फोरनि आबादारि एबा आबादारि बर' हारिनि थाखाय बियो सेथि फोरबो होननानै बुंनानै लानो हायो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
खालामना बुङोब्ला आरो मानो होननानै बुङोब्ला आबादारि बर'। फ्रा माइ गायखांनायनि उनाव माइखौ फोथारनिफ्राय लाबोखांनायनि उनाव उनाव गिबिसिन मोनसे फोरबो होननानै बुङोब्ला बियो मागो फोरबो। आरो बे मागो फोरबोआ जाबाय दिनैनिफ्राय गोलाव समनि सिगांनिफ्रायनो बे बर' हारिनि थाखाय मोनसे। फोरबो हिसाबै जायगा मोनबोदों आरो बियो बर'फ्रा माला नैबे ओनसोलाव सफैदों बिनि सोमोन्दै रावबो पन्डितफ्रानो एबा एक्जेक्टलि। रावबो लिरगिरिफ्रा बिदि बुंनानै गालाङाखै नाथाय जोङो सरासनस्रायै हमनानै लानो हायो। जारिमिन गिबि मुगानिफ्रायनो बर'फ्रा नैबे ओनसोलाव रायजो जानानै दं होननानै। बा जारिमिन गिबि मुगानिफ्राय दासिमबो जे मागोआ बर'फोरनि मोनसे फोरबो हिसाबै। दिनै जायगा मोनबोनाय जादों आरो। मागो फोरबोनि जोङो फुसनि जोबथाया।
जोबथायाव गुबुन असमिया हारिफ्रा बिथांमोना बेखौ फालिनाय जायो जोबथायनि सानसे सिगां बिथांमोना फालियो नाथाय बर'फ्रा। मागोनि एक थारिग आवसो
नंगौ नंगौ नंगौ
फालियो आरो बेबायदिनो दिनैसिम फालिबोबाय थानाय जादों। दा मागो होननानै बुङोब्ला जोङो गुबैयै बेयाव।
ओ आबादनिफ्राय मोननाय मोनगोदान माइरंफोरखौ जोङो फिथा सिथाव सावनानै जोङो जायो आरो बे जानायनि सिगां जोङो जोंनि आजै आजौ मोननि मुङाव जायफोर जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जालांबाय मुंख्लं जालांबाय दा बैफोरखौ बिथा खालामनानै बावउग्रोनानै जों बेखौ जायो। आरो बेजों बिनि सिगाङावनो जोङो बेलागुरबो जोङो जानाय जायो। दा बे बेलागुर सावनायनि सिगां जोङो गावबागाव धोरोमनि मानसिफ्रा हिन्दु धोरोमखौ गाहाय होननानै बुंना लाबाय आं। बेयावनो नों ब्रह्म बाथौ सतसंगिफोरनि बाथ्रा जाबबाय दा बेयाव जोङो सावनायनि सिगां बेबायदिनो माखासे नेम निथिफोरनि गेजेरजों जोङो बेलागुरखौ अखानायै फुङाव जों सावनाय जायो। आरो बेबायदिनो जों सा सावखांनानै बा सावबाय थानाय समावनो जोङो दुगैनानै बे बेलागुरनि जि ओ जि अर बेयाव जोङो दुगैनानै। फैनानै जों अर सायो आरो बेजों लोगोसे जों बेखौनो फोथायनानै लायो गो गोदोनिफ्रायनो जे बेबायदि बेलागुर सावनाय अराव जोङो अर सायनानै। सायनो सायनो हायोब्ला होमबा जोंनि देहाफ्रा जोबोर ओ बेमार आजार गैयै गोग्गो जायो होननानै जों साननानै लानो हायो।
ओं नोंगौ नोंथां।
जोङो मागो होननानै बुंब्ला बेखिनिखौ आङो साननानै लानाय जायो आरो। दा नोंथाङा बिनि सायाव एसे फोरमाय
औ जागोन नोंथां। जेरै नों बुंलांनाय आबादजों सोमोन्दो गोनां नोङा होनबा नों थां आबादजों सोमोन्दो गोनां बे बोथोरारि फोरबोखौ पुस दाननि संक्रान्तिनि सानखालि फालिनाय जायो नों थां नोङा होनबा? उम उम। बर'फोरा बे फोरबोखौ मागो दमासिबो बुंनाय जायो नोंथां।
नंगौ नंगौ ओं
उम बे समाव फोथारनि सना गाबनि माइनावआ फैनानै मानसिनि बाख्रियाव उसिफावनानै थायो नोंथां। उम। गोदान फसल ओं खारनाय निखावरि सुबुंफोरनियावबो आंखाल गैया जायो नो
जायो बे बोथोराव जायो थां
बोथोराव मागो बोथोराव
ओं
बयहाबो जाग्रा जिरादनि आग्लायनाय बांसिन जायो नोंथां।
बे समाव
बे ओं बेखायनो बेखौ जानायनि दमासिबो बुङो नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौ।
बे दमासियाव दमासि आगुनि हराव जयै प'स ओंखामबो जायो नोंथां।
जायो नोंथां जायो।
बे ओंखाम जाखालिनि सिगांनो फेला भेलागुर बानायनाय जायो नोंथां। आरो अखानायै। फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां नों बुंनाय बायदि भेलागुरखौ सावनाय जायो नोंथां सावनानै रंजायोबो
औ नंगौ नंगौ।
आरो लोगोसेनो मेथाइबो खनो नङा होनबा?
खनो नोंथां खनो।
थुम बेलागुर मोसानि बेगुर नारा हानायाव खासि बायलांबाय। औवा दाननायाव रुवा बायलांबाय बिब्दिनाबो बरफोरा गोदोनिफ्रायनो मेथाइ खनबोदों आरो।
नंगौ नंगौ।
आथिखालावबा खनगना खनला जों नुनो मोनला नङा होनबा नोंथां।
दाबो नोंथां बोराय बुरिफ्रा थायोबा खननाय नुयो नोंथां।
नंगौ नंगौ। बेबायदिनो बयबो ज जयै खौसेयै। नखर नखर फिथा सिथाव सौरायाइ बायदि मागियो नोंथां।
मागियो नंगौ नंगौ आं
गोदो गोदाय बांसिनानो लावखारफोरा बेफोरबायदि मागिनानै रंजायोमोन नोङा होनबा नोंथां आथिखालाव दा बयखौबो गेदेर उन्दै मागो दमासि फालिनाय रंजानायखौ नुनो मोनो नोंथां। दाबो नुयो नों नङा होनबा नोंथां।
दाबोनुयो दाबो नुयो।
गेदेर उन्दै सनमान होलायो नोङा होनबा मागो दाननि से खालार खालि आथिखालाव गासिबो गाहामनि थाखाय बाथौसालियाव जयो आरो गाबोन नोंथां। नखरनि गासै सुबुङानो बायदि बावथाय मुवा बावो इसोरनियाव
नंगौ
बाथौसालियाव बयबो खुलुमो जेन इसोरनिफ्राय बोर मोनो।
औ
बोसोराव मोजाङै थानो आरो सोलिनो हाथों। थों होननानै नङा होनबा। मागो फोरबोआ बोथोरारि फोरबोआव गोग्लैबाबो नोंथां। आबादजों थोंजों सोमोन्दो दं नोंथां। आबादजों बरफ्राथ आबाद मावनानै। जाग्रा हारि नङा होनबा। बोथोरजों लोबबा लाखिना फालिनायनि। नि थाखायनो बे फोरबोखौ बोथोरारि फोरबोआव खोख्लैनोबो हायो नोंथां।
हायो नोंथां हायो।
नोंथाङा आरो बेनि बागै आरो सुंदयै फोरमायनो हागोन नामा?
ओं ओं ओरैनो नोंथाङा जिखिनि बाथ्राखौ बुंबाय औ बियो। जोबोद गनायथावना बाथ्रा मानो होननानै बुङोब्ला आबाद गाहाय बर'फ्रा। गोदोनिफ्रायनो दैज्लाङाव माइ आबाद मावनानै। जोङो जोंनि जिउखौ खुंबोनाय बेबायदिनो फैयै फैयै। बोथोरनि गिबिसिन फोरबो होननानै बुंनांगोन आरो बेयाव जोङो जिेखिनि सुबुं फोथायनायखौ बिथा खालामनानै बेयाव जोङो गुबैयै फुजा बायदिसिना ना होनानै आर'ज गाबनानै जोङो गोजोननाय लानायजों लोगोसे इसोरा सोरजिनानै होनाय जि गोदान फसलफोर गोदान आबादनि जिखिनि माखासे जाग्रा मुवाफोर बानायनाय बेखौ जों इसोरनि मुङाव बावनाय जायो।
नंगौ नंगौ नोंथां।
ओइदिनखालिनो जोङो जोंनि गेजेराव। जिखिनिस मालाबा रायजो जानाय समाव गावजों गाव जि मोनसे दुखु मोनलायनाय थायो। खिन्थु मागोनि बिथिङाव जोङो बै गासैखौबो बावनानै जोङो निमाहा होलायनायनि गेजेरजों जों जयै। थानसालियाव थाङो आर'ज गाबो। बाथौआरिफ्रा थानसालियाव थाङो ब्रह्मफ्रा मन्दिराव थांनानै आर'ज गाबनाय जों बेबायदि नुयो। आरो बेबायदिनो जोङो बे बोथोरावनो। गोबाव सान नुलायै सिनायज्लायै लोगोफोरखौबो लिंहरनानै जों बेबायदिनो रायदावलायनाय। मोनसे जायो दा आथिखालनि ट्रेनाव नोंथां ओरैबायदिबो मोनसे नुबोबाय जेरावनोखि जों मागोखौ बिथा खालामनानै सिगांग्रो मागो। खुंनानै जों बेबायदि जानायबो नुयो दिनै लोगो दिगि कलेजाव फरायनाय इउनिभारसिटिसफ्राव फरायनाय गथ'फ्रा बा दानि आथिखालनि। गोदान मुगानि गथ'फ्रा बेबायदिनो फ्रि माग होननानैबो बिथा खालामनानै दिनै बेबायदि खुंनानै आगुयैनो फालिनायबो नुयो नोंथां। आरो बे मोनसे मेसेज जे जोङो नै जोंना माग मागोया जाथारनोसै नै नोंथांमोना सांग्रांयै दंना गैया हयथ' बेबो मोनसे। सारिबाबो जोंनि गेजेराव मेसेज होनाय जायो नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ मागोआ फैसिगोन जेनेबा नङा होनबा ओं ओं।
मेसेस होनाय जायो गोदोनि दिनाव हयथ' बेफोरखौ लानानै गै गैयामोनब्लाबो नाथाय आथिखालाव बे थासारिखौ जों नुनो मोनो। सै दा बेखौ जोङो सिगांग्रो नुनो मोननोसै आरो बिनिफ्रायनो मागोआ नै। फैबाय नै फैसिगोन। होननानै गासैबो गामियारि बर'फोरजों लोगोसे सहराव थानाय बर'फोरखौबो। बे मोनसे सांग्रां खालामो नोंथां आं बेबायदि नोजोरजों एसे नायो।
ओं नंगौ नंगौ नंगौ
नोंथाङा होनबा बे बिथिङाव ओ एसे बुंबावदो नोंथाङा
ओ बर' गामि गामिफोराव जेनेबा ज' ज'यै उम मागोनि मुङाव ओंखाम जालायनायबो नुयोमोन आं नोंथां
जायगा लानानै जायगा
ओं जायगा लाना जायगा जेनेबा मागोनि एक थारिखै नङाब्लाबो दुइ थारिख थिन थारिख बिदियाव ज' ज'यै ओंखाम जालायनाय नुनो मोनो आरो
ओं ओं नंगौ नंगौ
बेफोरखौ आं नुबोदों आरो नोंथां उम
होमबा जोङो मोनसे बेखौनो जों साननानै लानो हाबाय जे मागो दमासिया बोथोरारि फोरबोआव जों बेखौ खोलैनो हायो। आरो बेयो जोंनि मोनसे बोथोरजों सोमोन्दो लानानै खुंजानाय गिबिसिन फोरबो बेखायनो मागो दमासि या बोथोरजों लोगोसे जिहेथु मागोआ बिथा खालामनानै जोङो जानाय लोंनायजों रंजानाय
नंगौ नंगौ
एसे जि गोजां बोथोरनि थासारि बेबो जोंनि थाखाय जोबोर एक्सेप्टेबोल मानो होननानै बुङोब्ला नोङो गरमाव जि माखासे ट्रेडिसनेल जानायफोरखौ जोङो सरासनस्रायै गोबांथार जानो हाया नाथाय मागो दमासियाव जिहेतु बोथोराबो एसे थान्दा जायो।
नंगौ
जोंनि देहाफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि जिखिनि जानाय बे जानायफ्रा एफेक्ट जाया नोंथां दा बेखायनो मागो दमासियाव गोग्गो थायो। देहाया गुसुखाय जोङो माने जयै गोसो होसारनानै रंजा बाजा खालामनायावबो जेबो माने ओ देहायारि बिथिङाव जों खहा जाया नोंथां दा बेखायनो मागो समखौ जि खालामनाय सावरायनाय बेखौ नोंथां आं बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय
नोंथां नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों